हेलौ औ खोनादों ना नों थाङा?
हेलौ।
अ। खोनादोंना नोंथाङा? औ खोनादों नोंथां। औ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
दा ओरैनो दों नोंथां।
औ नंगौ नामा? औ आंबो ओरैनो दं नोंथां। ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना बेनो बिदि जोङो दा ओ जानाय लोंनायनि सायाव एसे नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
हगोन नोंथां दे रायलाय जागोन दे।
औ औ दा जानाय लोंनाय होनोब्ला नोंथाङा मा मा मैगं थाइगं एबा फिथाइ-सामथाइ जानानै मोजां मोनो नोंथाङा?
जानाय होननानै बुङोबाथ' जोङो बर'फोरनि हेलौ' खोनादोंना हो जानाय होननानै बुङो अब्लाथ' जोङो बर'फोरनि ओंख्रियानो जाहैबाय नार जि अमा नारजि अमा अनला
औ
गोबां दोङो बायदि-बायदि
औ नोंथाङा दा मा मैगंखो जानानै साबसिन मोजां मोनो नोंथां
आंथ' ओरैनो दा अनला-अनला अमाखो गो थावमोनो
औ नंगौ नामा ओ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना अनलाजों दाउजों माबायदि संनाय जायो
अ हागोन नोंथां
औ
जोङो अनला खारै सङोबा गिबियावनो जोङो माइरंखो गुन्दै खालामग्रोना लानांगोन लानानै बेनि उनाव जोङो अनलाखो जोङो औवा मेवाइजोंबो जानो हायो दाउ बेदरजोंबो जानो हायो दाउ बेदरदो जानोबा जोङो दा दाउखौ मोजां एवफ्रानग्रोना लानांबाय दाव एवफ्रामनायाव जोङो सामब्राम गु फुर सामब्राम गोजा बानलु बेफोरबायदि होननानै लानांगौ हेलौ'
औ खोनादों नोंथां खोनायाखै नामा औ खोनादों नों
औ खोनादों दे
औ
बिदिनो जोङो दाउ बेदरखौ मोजां एव फ्रामना लानानै दैखो होना होबाय होना नै गोदौबाय थानाय जायो टाइमाव अन गुन्दैखो सारसननानै होबाय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
संनाय जायो जानानै गोथाव मोनो
नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो अनला नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा
ओ नोंथां ओ नारजि ओंख्रिखौ जोङो फाथो बिलाइनिफ्राय मोननाय जायो ओ फाथो बिलाइखौ जोङो खानानै ओ खानानै जोङो सान्दुंआव फोराननाय जायो फाथो बिलाइखौ आरो जोङो ओरैनो गो थाङैबो एवनानै जानाय जायो आरो नारजि जेनबा फाथोनिफ्राय नारजि जानायखौ जोङो बिदिनो ओ फाथोखौ रुनानै रुनानै एबा दैयाव सोमनानै दोनग्रोयो दोननानै खार रै होनानै जोङो रुनाय जायो रुनाय जा जानानै ओ अमा बेदरफोरजों स संनाय जायोब्लाथाय अमा बेदरखौ जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोयो लानानै बिदिनो ओ सामब्राम गुफुर मस मस्ला संख्रै बानलु बायदि बायदि मस्लाफोरखौ होनानै जोङो जायबा ओ नारजिखौ रु खारै होनानै रुनानै दोनदोंमोन बेखौ जोङो बे बेदराव होदलानानै संनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथाङा औ ओ दा बिदिनो जों औ जोंनो दा जोंनि बरनि ओंख्रियावथ गोबाङानो बांसिनानो खारै ओंख्रिजोंसो जोङो संनाय जायो नङा होनबा नोंथां खोनादोंना बे खारैखो माबेनिफ्राय बे खारैखौ माबेनिफाय बोरै बानायनाय जायो एसे बुंनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां खारै फेथ जोङो खोनादों खोनादों
औ
खारैखौ जोङो थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो इबन जों थालिरखो दानना लानांबाय राननानै खौ जोङो सान्दुंआव फोराननाय जायो सान्दाव फोराननानै बिखो जोङो एरैनो फोराननांगोन रानजासे हेल फोद राननानै बेखो रानबा जों खावो खावनानै बिनिफ्राय बिदिनो जोङो खारै मोनो आरो बिदि गुन्दि गुन्दियानो खारि जायो हावबा थाय बेखौ जों बे खारैखौ जोङो मैगंफोराव बाहायनाय जायो आरो। जेरै अनला नारजि थास' बिबारखौबो खारै जानो हायो बायदि बायदि दोङो नालाय बेफोराव बाहायनो हायो जों खारैखौ।
खारै ओंख्रि होननासो बांसिन सिनायजायो नङा होनबा।
औ बर'नि ओंख्रियाथ' बांसिन बर'फोरा बांसिन खारैखौनो मोजां मोनो।
औ नंगौ ओ दा बिदिनो जोंनियाथ' अनलायाथ' खोनादोंं। खोनादोंना?
खोनादों नोथां। औ खोनादों।
दा बिदिनो जोंनाथ' अनला होनोब्लाथ' जोंनिया अनला फाख्रि बायदि बायदि अनलाफोरनि नामबो दं बिदिनो अनला फाख्रिखौ माबायदि स संनाय जायो नोंथां। खोनादों ना?
खोनायाखैमोन आं खोनायाखै नोंथां
अनला ओंख्रिखो अनला फाख्रिखौ माबायदिहाय संनाय जायो एसे बुंनाय नोंथाङा।
अनलाफा ख्रिखो जोङो जेरै भाद केरेलानि बिलाइजोंबो अनला फाख्रि जानाय जायो अनला माजों माजों।
बिदिनो ओ लाइ मैगंफोरजोंबो औ
सोरबा सोरबि
औ खोनादों ना?
नोंथाङा एसे फोरमायनानो नोंथाङा एसे फोरमायनाय आं एसे बावना दोङो।
औ नोंथां ओ जोङो अनला ओंख्रि। अनला फाख्रिखौ जोङो लाइ लाइ बिलाइजोंबो जानाय जायो जा लाइ बिलाइखौ होनानै जोङो अनला फाख्रि बानायनो हायो आरो। खोनादोंना? औ।
ओं नोंथां।
दा नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ बांसिन संनानै मोजां मोनो नोंथां। खोनादों ना?
आंथ' ओरैनो खोनादों नोंथां।
औ-
दाथ' दाथ' औवा मेवाइ जानायनि सिजोन फैदोंना अनला अनलाजोंबो जायो अनलाजों जानानै जों मोजां मोनो। अनलाजों औवा मेवाइ- जों जानोबा जोंङो- गिबियावनो मेवाइखौ खारैजों रहायना लानांगो। राहाय नानै- बेयाव अनखा होसननो होनांगौ। माने दाउ बेदर होनोबा दाउबो होजायो अमा होनोबा अमाबो‌ हो- जायो बेफोरबायदिनो बेफोरखौ जानानैनो मोजां मोनो।
औ नंगौ ओ जों दा औवा मेवाइखौ जों आसार खालाम औ दे- औवा मेवाइखौ जों दा आसारबो खालामनानै दोनजायो नंगौना नोंथां?
औ
औ -औ -बेखौ- दा आसार खालामनानै दोननानै जोंङो बिदिनो नाफोरजोंबो बेदरफोरजोंबो बायदि बायदि मैगंफोरजों जोंङो संनानै जाजायो आरो-
औ नोंथां-
औ दा नों-
नोंथांमोननि ओनसोलाव दा- दा मा- मैगं मा मा मैगं मोननाय जायो?
औ जोंनि ओनसोलावथ' दा बिदिनो जोगोनार जिंखा थिथा केरेला कक्रेल बिदिनो बायदि बायदि -बायदि मैगं लेस्रा बिदिनो बायदि- बायदि मैगंखौ मोननाय जायो आरो आबाद मावनानै- खोनादोंना औ -औ -औ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो आबाद मावो- जानो हागौ नोंथां?
औ जोंनिथिंबो दा बिदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जेरै दा दैज्लां बोथोराव- थास' गायो थास' गायबाथाय जोंङो दााबायदि- दैज्लां बोथोर टाइमाव बिबार बारो- आथिं मोनो- बेफोरखौ आरो पाथ केेरेला लेस्रा भिन्दि- गोबां रोखोमनि मैगं मोननाय जायो।
औ थारैनो। दा बेबायदिनो जोङो दैज्लां बोथोर जा मे सें बोथोर जा, जोङो बायदि बायदि मैगं गायनानै जोङो जोंनि जानायखिनिखौ जोङो जायो आरो नंगौना?
औ नोंथां।
आरो न'आव जाय जाया आबाद मावा बिसोरहा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबनानै संनानै जायो आरो।
औ नोंथां। आरो ना।
नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो दिंखिया बैसागो बोथोरफोराव दिंखिया एबा थालिर फस्ला बायदि बायदिफोर खौ जायो जानांगौ नोंथां?
थां।
ओ नोंथाङाबो माबाफोरखौ एस सोंनो सानदों नामा नोंथां? खोनादोंना? हेल' औ
खोनादों नोंथां। खोनायाखै?
खोनादों नोंथां खोनादों। औ औ नोंथांमोननिथिं ओ नोंथाङा सबायाइजों दावजों संनो रोंफेरबायना रोंफेराखै नोंथां? खोनादोंना?
संफेरबाय
औ माबायदि संङो एसे फोरमायना होलाय?
सबायजों दावजों संङो होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जों सबायाइजों दाउजों संनो थाखाय सबाइखौ नों सोमनानै ला दाउ बेदरफोर मोजां एवफ्रामना लानांबाय सामब्राम सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा फालौ, बानलु, मस्ला बायदि बायदि होनानै एवफ्रामनानै लानांगौ। लानायनि उनाव बेखौ जोङो दै होन ना नांगौ दैे दै होनानै सबाइ मेगंखौ होसनना लानांगौ।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समावनो जाहोलांबाय बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासि
औ दे बिदिब्ला। उम था
औ दे।